औ ओ गिबियावनो सानजौफु समनि नोंथांनिसिम आंनि फ्राय गाहामलायनाय जासिहरग्रोनाय जाबाय ।
थिंनिफ्राय नोंथांखौ गाहामलायनाय जासिनाय
औ आं नोंथांनो कल हरनायनि जाहोनानो जाबाय ओ नाखो लानानै रायलायनो होननानै नोंथांनिसिम फन हरनाय जाबाय ।
औ ।
औ औ ओ जोङो ओ नाजों ओ नाजों मा मा ओ मा मा मुलिफोर बानाय जायो आरो ओ मा मा रोखोमनि नाफोर थायो? आरो ओ मा रोखोमनि नाखौ माबे दैमायाव मोननाय जायो ओ बेफोरनि बाग गै एसे फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथाङा?
औ हागोन होमबाथ नोंथाङा जिबायदि सोंदों आंनियाव नंगौ । जोङो मिथियोदि ना जोङो बायदि रोखोमनि नाफोरखौ जोङो दैमा दैसायाव मोननो हायो । जोंङो लकेल एरियायाव जोंङो बांसिन मोनो होनोमबा जोंङो नानि केटेगरियावथ' बेबायदि खांग्राया गैया थेवबो खांख्राइखौ बुंबाय बेबायदि दैमा फिसा बिलाइयाव मोनो खांख्राइ आरो ओ नाखौबो जोङो दैमायाव मोन नाया दाब्ले दाब्ले रोखोमनि जेरै जों मोनो बेबायदि ना खान्दाफोर जों मोननो हायो दैमायाव आरो लोगोसे बेबायदि मावगुर ना नास्राय आरो लोगोसे बेबायदि गोबां रोखोमनि नाफोर दोङो बेबायदि केल दैमा एबा गामि एलेकानि जेबायदि दैमाबो होयो फोराव मोननो हायो आरो जोङो जेब्ला हाजो एलेकायाव थाङो अ जोङो नुयो बे हाजो एलेकायाव बेबायदि गोबां रोखोमनि नाफोर थायो गिदिर जार फिसा जार नाथाय दैमानि नाया बेबायदि दाब्ले रोखोमनि थायो। आरो जों मिथिबावोदि सागर होनबा जोङो सागरफोरावथ' गोबां रोखोम गिदिर गिदिर ना मोनो जेरै जोङो
बुंनो थाङोबा बिदि सागराव जोङो बांसिनै जोङो मोननो थाङो होमबा सार्क जों सारगा बेबायदि ओरैबायदि गिदिर ना आरो जों मोन्नो थाङो दडलफिन
औ औ दडलफिन
औ आरो लोगोसे गोबां रोखोमनि नाफोर मोननो थाङो आङो बेबायदि गोबां रोखोम नानि मुंफोरखौलाय मिथिया थेवाबबो आङो मोननै मोनथामसो नानि मुंखौ बुंबाय
औ औ
जेब्ला जोङो सागराव थाङो अब्ला जोङो केट फिस होननाय मोनसे ना नुयो जाय बेबायदि दै जिं जिङाव बेबायदि हाब्रुआव बेबायदि गावनि बिदैफोर होयो एबा फिसाफोर जायो आरो लोगोसे जोङो गोबां रोखोम नुनो मोनो नोंथाङा आरो माबाफोर बुंनो गोनां दंबा
ओ औ ओ जोङो गामि ओनसोलावबो फुख्रि जावनानै ना फिसिनानै गाव गावनि जिउखौ सुंथानायखौ जों नुनो मोनदों ना फुख्रियाव फिसिनानैबो जोङो जोंनि ओ जिउखौ सुंथाना लाखिनो हायो आरोना नोंथां बिजनेस खालामनानै औ फुख्रियाव फिसिनानै ओमफ्राय आं नोंथांनिसिम मोनसे सोंबावनो सानदों नोंथां नाफोरनि मादाव मा ओ बेखौ बांसिन जानो मोजां मोनो
ओरैनोथ' बुङोबा बेबायदि लकेल एरियानि ना होनोबाथ' आं बांसिन होनबा मोनसे बेबायनो ना दोङो जायखौ जोङो ओ ना खान्दा होनना बुङो बे दखौ आङो बांसिन मोजां मोनो आरो नोंथाङा मा मबखौ मोजां मोनो नोंथाङा खिथाहरनो हागोन नामा
औ आंबो आंनो बांसिन मोजां मोननाय मा होनो बेखौ बैथाना होनोना बेखौ बे फिस्ला फिस्ला थुरिना बायदि आं बेखौ जानानै बांसिन मोजां मोनो ओ ओमफ्राय ओ ओमफ्राय नोंथाङा फुख्रियाव नाफोर फिसियोना
बेबायदि आंथ' फिसिया थेवबाबो जाहहा बेबायदि न'खराव फख्रि मोनसे दोङो जाय फख्रियाव जोङो बेबायदि ना ना खावै आरो लोगोसे गोबां रोखोमनि नाफोर दोङो बिबायदि जापान खावै आरो लोगोसे ग्रास काट आरो गोबां रोखोमनि नाफोर जों बे फख्रियाव फिसियो नाथाय बे फख्रिया आंनि नङा बुंनो थाङोबा बेबायदि फेमलिनि आरो नोंथां फ्रि दंना गैया खिथाहरनो हागोनना
औ दं जाङाबो फुख्रि बेहाय दा दै जादों नालाय ओ दा ओ बिदिनो नाफोर जेरै ग्रास काट भखा ओमफ्राय चाइनिस मागुर ओमफ्राय पामप्लेट बेबायदिनो बायदि बायदि ना हगारनानै दोनो जेन दैया रानबा बे बेफोर ना फिसिनायफोरखौ जानो हायो बायदि औ
आरो नोंथाङा माबाफोर सोंनो गोनांदों होनबा सोंनो हागोन दे
औ ओ ओ जों खोनानो मोनदों खागोरनि नाफोरजों भेक्सिनफोरबो बानायो होननाय खोनानो मोन्दों जोङो ना गिदिर गिदिरफोरजों
औ
ओ बेफोरनि बागै मिथिगौबा एसे फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथाङा आंनो
औ नोंथाङा जेबायदि बाथ्रा खोथा बुंलांबाय नंगौ बेबायदि हाग्रायावथ' गोबां नाफोर दोङो
आरो लोगोसे आं बुंनो थाङोब्ला बेबायदि नामखौथ' आं मोननोहाया नाथाय आङो मिथियोदि बेबायदि नामफोरखौथ' आङो बेबायदि मोनह हराखै बेबायदि गोसोखांबाबो बेबायदि हायाखै आं मिथि मिथियोमोन नाथाय बावबाय आङो मिथिनाय बायदिबा बेबायदि मोनब्रैसोेन भेक्सिननि मुंनि मिथियो जेबायदि जेब्ला ओ जोंनि बेबायदि मोदोमाव जेब्ला जोंहा अभार बेबायदि माबाफोर हायोब्ला जोङो बेबायदि भेक्सिन मोनसे मोनो जाय भेक्सिननि मुंखौ ओ बोरैबा होननायमोन बे भेक्सिन जों लाबा बेबायदि जोंनि मोदोमनि बेबायदि जाय जा बुस्थु जेब्ला जोङो फिसा बिला सि्थरफोर जायो
औ औ नंगौ
सथरफोरा बेबायदि गायो होननानै खोनानो मोन्दों आरो लोगोसे बेबायदि भेक्सिना बेबायदि लोमजानायफोरावबो हाबा हायो माबा बबा बबा भेक्सिनानो खोनानाय मोनदों आङो बे बेबायदि भेक्सिननि नामखौनो' मिथि नाथाय आङो मोनसे मोननै बेबायदि मिथि मोनोन आं बावबाय नोंथाङा माबाफोरनि सायाव बुंनो गोनां दंबा बुंनो हागोन दे
औ ओ जोंनि ओ लकेल एरियायाव ओ ओ ना ल नाफोराथ' गोबाङानो जायागा लाना जायगा बेलेग जायो हमना ला दै मानि नाया बेलेग गुबुन जायो आरो जोंनि न' फुख्रिनि नाफोरा ए एसे आलादा जायो माने जायागा लाना जायागा नाफोरा एसे आलादा आलादा दा महरनि जायो आरो नोंथां औ ओ जोंनि दुब्लिफोराव जोंनि फोथाराव ओ मोननाय नाफोरखौ एसे फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथाङा मा मा रोखोमनि ना मोनो
अ नोंथाङा बुंदों जोंनि फुख्रि दैमाफोराव होनदों नामा
औ औ न' जोंनि बे फोथार दुब्लिफोराव जोंनि लकेल एरियायाव मोननाय
फोथार नंगौ बेबायदि अखा बोथोराव मायाव जेरै जोङो दैज्लां बोथो राव बेबायदि जेरै जोङो माइ गायनोागिरो अब्ला जोङो हलिवो एबा टक्ट एव एबा नांगोलफोर एवो अब्ला जोङं बेबायदि नांगोल एवनाय एबा ट्रेक्टर एवनायाव जोङो बेबायदि जेब्ला हाखौ जोङो एवो अब्ला हा सिंजों बेबायदि नाफोर मोननो हायो जेरै जोङो मोनो बेबायदि बोथिया। नास्राय आरो बहाबा बहाबा जों खुसियाफोर मोननो हायो। हायो जाय फट' इदि लाबा बेफोराव आरो जोङो बांस सिन मोनो होनबा जोङो नास्रायखो जोङो बांसिन मोननो हायो आरो मासे मानै बेबायदि अखाजों फैफ फानाय एबा दैदों फैफानाय बेबायदि जेब्ला जों फोथार ओ फोथाराव बेबायदि जेब्ला जोङो दंग'फोरनिफ्राय दैलाङो अब्ला दंग'जों बुखारलांनानै बेबायदि ना खान्दाफोर थाहैयो बेफोर ना खान्दाफोरखौ जों मोननो हायो आरो लोगोसे खांख्राइ। आरो बहाबा बहाबा बेबायदि फट' एलाकायाव। मासे मानै मागुरफोर मोनो आरो बांसिन बुङोबा जों बेबायदि नास्राय। नास्राय बर' आरो घुसियाफोर बांसिन मोननो हायो आंनि थिंजाय बुंनो गोनाङा बेसांआनो।
औ औ औ औ नंगौ नोंथां। ओ जोंनिखिंबो बेबायदिनो ना मोननाय जायो ओ नोंथाङा नाफोर हमनो रों रोंगौ ना रोङा?
ना नोंथाङा बुंनो ना हमनो रोंना रोङा नंगौ आङो बेबायदि नाथ' आं बारा हमफेराखै आङो बेबायदि गामियाव बारा सान थांनाय जाबाङा नालाय। आङो जेब्ला आङो उख बेबायदि क्लासनिफ्राय एबा जा आङो बेबायदि क्लास लाहैयो बेबायदि गुवाहाटियाव आं बि जेब्ला गुवाहाटिनिफ्राय आं न'आव फैयो अब्ला आङो बेबायदि गामिनि लोगोफोरदों आं मालाबा मालाबा बेबायदि ना हमनायाव आं थाफायो हमफेराखै थेवबाबो आं नुयो माबायदि हमो। आरो बेबायदि ओन दैमाफोरखो थेनानै एबा बलायनानै हमनायखौ नुयो आरो लोगोसे दुब्लिफ फोराव बेबायदि उम फिसा बिला बेबायदि बिलो जाना थानायखो सारनानै ना हमनायखौ नुयो आर रो बोरसि खानानै ना ओ हमनायखौ नुनो मोनो। आरो गोबां रोखोमनि हमो जेदोंबो हमनायखौ नुयो आरो लोगोसे सफ हमनाबो हमनायखौ नुयो। औ हांनि थिनिफ्राय बुंनो गोनांआ बेसेनोसै बेसांआनो आरो नोंथाङा सोंनो गोनां दंबा सोंनो हागोन दे
औ औ ओ आं मोनसे सोंबावनोसै नोंथांनाव। ओ नोंथांमोननि ओनसोलावहाय ओ बेबायदि ना फालांगि खालामग्रा एबा नानि ओ बेफार खालामग्रा ओ नाखो फिसिग्रा माबाफोर फिसारिफोर दंना गैया?
ना फिसिग्रा
औ औ औ दैखरफोर ना फिसिग्रा दैखरफोर दं नामा?
ना फिसिग्रा दैखरथ' जोंनि बेबायदि गामिथिं गैया। नाथाय बांसिन मानसिफ्रानो बेबायदि जानो थाखाय बेबायदि खफ फख्रियाव फिसियो नाथाय बेबायदि नाख फिसिं दाथ' गैया।
औ औ ओ उमहो
आरो
औ दे बुंलाय नोंथां?
औ नोंथाङा जिबायदि नानि बाथ्राफोर आंनियाव सोंबाय आंबो नोंथांनो फोरमायबोबाय आरो नोंथाङाबो आंनो फोरमायबाय नंगौ। जोङो मिथिगौ नादों जोङो बेबायदि गोबां पाउदारफोर बनायनो हायो आर रो गोबां बेबायदि एन्टि ओ बाय'टिक बेबायदि बुस्थुफोर बनायनो हायो ज जेरै जोङो एन्टिबाइ'टिक आरो एन्टि। प्लारिस्टिक फाउदारफोर बनायनो हायो‌। आरो ओ आ कानाप्लेक्सफोर बायदि रोखोमनि मेडिसिनफोर जों बनायनो हायो।
औ औ हायो।
होग गालाटिन आरो कमारसियेल। एकुवेरयेमोन बेन्डार बायदि रोखोमनि बेबायदि बुस्थुफोर जों बनायनो हायो आर रो ना नादों दाथ' जि बुस्थुस सोंदों आङो मोनसे मोननै गोसोआव फैदों आरो गोबां रोखोमनि दोङो नाथाय आं बारा मिथिबाङा ओमबा जोंहा बेबादिस स समाबो जाना फैबाय।
औ औ जाबाय नोंथां।
नोंथाङा जिबायदि बाथ्राफोर बुंलांबाय थारैनो आङो बिदि ओ मिथिनोमोनि एबा रोंङि बाथ्राफोर दोंङोमोन आं सोलोंनो मोनबाय । आरो नोंथांङा आंनिफायबो सोलोंनो मोनबाय आंनिथिंजाय गोजोननाय थाबाय होमबा जोंङो दोनथ'नोसै ना
औ दे नोंथां औ नोंथांनिफ्रायबो मिथियै बाथ्राखौ मिथिनो मोननानै गोजोननाय मोनबाय । ओ जों सानैनि रायलायनायखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै नोंथां ।
औ दे